हेलौ अ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ माने नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना बेनोमोन। माने नैबे समाव जुदि नोंथांङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला आरो फ्रियैनो दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां आं दा बे समाव समाव ओरैनो दङ'
उसु बिदा जानाय नंआ
औ दाथ' आयदाखौ आंङो। बे जि मिथिंगायारि सम्पद बेनि सायाव लानो नागिरदों
नंगौ
दा बे मोनसे गोदान आयदा हिसाबै मिथिंगायारि सम्दखौनो आं लानो नागिरदों माने नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां नोंथांङा एसे माने डफिनेसन बिनि बुंफलुखौ बेखेवनानै होबानो जाबाय
औ नोंथां गिबियाव आंनो जेनेबा बुंग्रोनोसै दा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जि मिथिंगायाव मोननाय जखिनि मिथिंगानि मुवा जिरादफोर जायफोरनोखि बेसेन गोनां बेफोरखौनो मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो सरासनस्रायै आरो मिथिंगायारि सम्पदनि जि बाहागोफोर बे बाहागोफोरा जाहैबाय जेरै ओ खनियारि सम्पद जाहैबाय जायफोरखौ जोङो हा सिङाव मोन नाय जायो जेरै खैला पेट्रल। ओ मिथिंगायारि गेस बेफोरो जाहैबाय। ओ खनियारि सम्पद। आरो जेनेबा अरनारि सम्पद। जायफोरखौ जोङो अरनाव मोननाय जायो बिफां लाइफां। जिब जुनार दा बेफोर गासैबो अरनारि सम्पद बा हाग्रायारि सम्पदाव गोग्लैयो। आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथां दैयारि सम्पद आरो नोंथां नोङा होमबा जायफोर जोङो दैयाव मोननाय जायो बा लैथो लैथोमायाव मोननाय जायो बेखौनो जोङो दैयारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो। दा जोंथ' बयबो मिथिखागौ नोंथां नोङा होमबा आथिखालाव जिखिनि हान्था मेला। बे हान्था मेला बेफोरो गासैबो माने जन जाग्राजों खारो आरो। दा जन जाग्रा होनोब्ला जन जाग्राया ओरैबायदि जाहैबाय आं दहाय होननाय बायदिनो। पेट्रल डिजेल बा खैला बा गेसफोर बेफोरनो मोनसे मोनसे जन जाग्रा आरो दा दिनै जोङो नायनो हायो जेरै बासानो जा मटर साइकेलानो जा बा जिखुनु हान्था मेला गेस बिरखंफोरानो जा बेफोर माने गासैबो बे पेट्रल डिजेल बेफोरजोंनो खारो आरो नोङा होनबा नोंथां? दा आङो गिबियावनो आरो मोनसे बाथ्रा गोदोथ' माने जेब्ला ब्रिटिसफोरा ओ रेलखौ जागायजेनदोंमोन। बे जागायजेननाय समनिफ्राय माने खैलाजोंनो सोलिबोबाय थादोंमोन आरो। दा आथिखालावसो फैयै फैयै बेफोरो माने बेबायदिनो थाव बा मोब्लिब बेफोरजों सोलिनाय जाबाय। दा आङो गिबियाव नोंथांनियाव नैबेखौसो मिथिनो लुबैदों नोंथां जे खैला खैलायाबो मोनसे जिहेथु जन जाग्रा। आरो खनियारि सम्पद बेखौ हा सिङाव जों मोननाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा खैला खैलाया जेनेबा नोंथां मिथिनाय बायदिब्ला खैलाया माबोरै सोमजिदोंमोन माने एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां दा जोङो खैला खैलाया जाहैबाय मोनसे जोंनि मिथिंगायारि सम्पद। दा बेयो भारतावबो भारत हादरनि सिङावबो गोबां माने जायगा लानान जायगा जों मोननो हायो जेरै जों हायो झारखान्डआव मोननो हायो।
औ
झारखान्डआव मोननो हायो ओरै आरो ओ जोंहा ओरैजाय नर्थ इस्टआव मेघालय बेफोरबायदि जायगाफ्राव जों मोननो हायो। दा बेनि उम गुबै जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मिथिसे मोनै समाव जेब्ला माखासे बुहुमाव ओरैबायदि माने प्रहल'य आरोना जोबस खांनाय बेबायदि सम फैदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। बेबायदि समाव मिथिंगायाव माखासे बेबायदिनो बिफां लाइफां जिब जुनार दंसैमोन दा प्रहलयाव बेफोर गासिबो हा सिङाव जोख्लोबनानै थादों आरो दा बेनो। ओ हा सिङाव जोख्लबनानै थाजानाय हिसाबै बिनि कार्बन जेनेबा जोख्लोबनानै दोनजादों कार्बन जानानै माने थादों आरो दा बेयो बिनिखायनो जों आथिखालाव बेखौ हा सिङाव जावनानै मोननाय जायो।
आतच्छा नो
जेराव बेयाव बेयो जोङो माने गोथौ हाजोखौ दानख्लाबनानैसो जोङो हाजो सिङाव जों जावनानै मोननाय जायो आरो ओरैनो नर्माल ओ जोंनि प्लेन एरियायाव खौ जों मोननो थाङा हाजो एरिया सो जों गाहायै मोननो हायो होननानै मिथिनो मोनो दा बेयाव जोंहा माने गोबां ओ बेखौ मोननायनि गेजेरजों मुलाम्फा जादों जेराव जोङो सिगां समाव गिबियै बेखौ जों अर सननायाव बाहायजेेनदोंमोन जेरै ट्रेन सालायनायाव ट्रेननि बिदुंखौ गुदुं खालामनो थाखाय माने ओ बे खैलाखौनो गारसननानै अर फोजोंनाय जादोंमोन दा आरो बिनि ट्रेनखौ खारहोनो हादोंमोन बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माने लासै लासैनो भारतनि सिङावनो माने माखासे ओ इन्डास्ट्रि टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिफ्राव माने
औ
बाहायदों आरोना जेराव बिनि गोनांथि दा बिसोरबायदिनो समजों लोगोसे जोंनि माखासे नायबिजिरगिरि आरो समगिरि बिथांमोनहा बेफोरनि बाहायनायनि माखासे ओ आइडिया फोरखौ मोननानै ओ आथिखालाव जोङो जेरै कारेन्टनि सिगां समाव जोङो कारेन्टनि मोब्लिब दिहुननायावबो बेबायदि खैला सावनानै
ओ दैखौ फुदुङो आरोना दैखौ बयल खालामनो थाखाय बाहायोमोन
दा बेयाव दैखौथ' बयल खालामनाय जायामोन माने
औ
बै मेचिनखौ माने फिदिंनो थाख फायआरोना दैयाव माने रटेट खालामो दैखौ दैयाव फिदिंबाय थानाय मोनसे आगजु दाजेम दङ दा बेखौ फिदिंनो थाखाय जोङो माने खैला सावनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ टारबाइन होनोना इखो टारबाइनखौ
नोंगौ दा बेखौ जोङो बेफोरबायदियाव आथि खाल समावबो बाहायदों आरो नोंथां दाबो बेनि बाहायनाया जोबाखै
ओमफ्राय बाय सि सि स्थ्रि होनाय फोराव बाहायो खोमा नोंथां ना सिथ्रि होनायफोराव
खाया खोनादिया नोंथां
ओ स्त्री होनायफोरावबो बाहायो खोमा ना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ जों सिगां समावथ' बिदिखौ नुदोंमोन आथिखाल खालाव दा बिनि एडभान्सआव जोङो कारेन्टजों बाहायनायखौ नुनो मोनदों दा खैलाखौ ओ इनसाइदआव बाहायो दा बेनिफ्राय जोङो प्रडाक्ट माबा खालामनानै ओ मोनसे प्रडाक्ट दिहुनानै जेनेबा इलेक्ट्रिक प्रडाक्ट दिहुननानै दा जों इलेक्ट्रिक प्रडाक्ट बेखौ जों खामानि मावगासिनो आरो नोंथां
औ थारैनो नोंथां थारैनो ओमफ्राय नोंथाङा बै मा होनो जि पेट्रल पेट्रला बोरै सोमजिदोंमोन बेखौबो बुंनो हागोन नामा आरो पेट्रलनि बाहायनायफोरखौ इसे बुंनो हालाय नोंथां आं मिथिनो लुबैदों
पेट्रलनि सोम औ नंगौ नंगौ पेट्रलनि सोमजिनायखौथ' आं ओ एक्जेक्टलि बुंनो हाला जिखुनु जों बेखौबो मिथिंगायावनो मोननो हानाय सम्पद होननानै बुंनानै लानो हायो दा जेराव ओ हाजों दैजों लगायनानै थानाय मोनसे गेस दैलाव सोरबाया गेस आरो सोरबाया दैलाव आरो नोंथां दा दैजोंनो लगायनानै थानायखौ दै बायदिनो लगायनानै थानायखौ मोननो हायो बेखौ जोङो माखासे ओ रिफाइनारि सोदांनायनि गेजेरजों जों बेखौ आलदा आलदा बाहागोआव खालामो गाहायै जोङो बेखौ खौ जोंनि भारत हादरावथ' ओ नेचारेल गेसखौ मोननो हायो नाथाय पेट्रलियामफोरखौ जों गोबाङै मोननो हाया आरो बेखायनो जों ओ मिथिनो मोनो गुबुन हादरनिफ्राय जेरै रासिया इउ एस ए ब्रिजुला बेफोरबायदि हादरनिफ्राय जों बेफोरबायदि गोथां थावखौ लाबोनानै ओमफ्राय जोंहा जों आसामाव जोंहा आसामाव मोननो हायो आसामनि ओरै ओ शिबसागर ओनसोलफोराव मोननो हायो
औ औ थारैनो नोंथां माने लैथोफोराव मोननाय जायो आरोना बे पेट्रलियामखो दा जेनेबा आं जेसेसिम मिथिगौ दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने गोदो जोंनि बुहुमाथ' जोनोम जानाया गोबां बोसोर जाबायना रोजा रोजा बोसोर जाबाय दा बेनि सिगांबो गोबां बेबायदिनो जिब जुनार बिफां लाइफां दंमोन दा बेफोर थेवबो बेबायदिनो माखासे मिथिंगायारि जाथाय प्रलयफोरनि जाहोनाव बे जि जिब जुनारनि गोथै फस्ला बिफां लाइफांनि जि गोथै फस्लाफोरा हा सिङाव फबसिन जानानै माने लैथो सिङाव बियो लैथोनि माबाजों फबसिन जानानै बेनि जि बिदुं बेनि जि माबाजों फिनजाथाइ जानानै माने पेट्रला सोमजिदों होननानै बुंनाय जायो आरो दा बेनिखायनो बांसिनाव जोङो पेट्रलखौ जों लैथोफोरावो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ आरो जेनेबा आं दानि बुंबाय मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला मिथिंगायारि सम्पदाबो जेनेबा फोदान जाग्राबो दोङो फोदान जायिबो दोङो आरो ना नोंथां जेनेबा फोदान जाग्रा बुङोब्ला जायफोरखौ जोङो गोदानै मोनफिननो हायो जेरै बिफां लाइफां फां सान बेफोर जाहैबाय फोदान जाग्रा आरो बाहायखांनायनि उनाव गोदानै मोनफिननो हानाय आरो फोदान जायै बुङोब्ला जों खेबसे बाहायखांनायनि उनाव बेखौ माने मोनफिननो हाया आरो थाब जेरै पेट्रलफोर जेरै दिजेलफोर आरो जेरै खैला दा बेफोरथ' माने सोमजिनो थाखाय गोबां बोसोर नांगोन नोङा होमबा नोंथां दा जायनि जाहोनाव खम जालांबाय दं नालाय पेट्रलनि बेसेनफोराबो बिराद बांलांगासिनो दं आरो आरो आथिखालावथ' जों नुबाय माने पेट्रल डिजेलनि सोलाय लासै लासै माने सरखारारफोरा ओरैबायदि खालामलांबाय माने मोब्लिबजों सोलिग्रा हान्था मेलासो बांसिन बानायनो लाबाय आरो आथिखालाव नङा होनबा नोंथां जेरै इलेकट्रिक स्कुटिफोर बानायदों इलेक्ट्रिक कारफोर बानायदों बेबायदि आरो नोंथां, ‌ दा नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां उनफोराव जों सम मोनोब्ला सावरायबावसिगोन जिहेथु जोंना टाइमा जाबाय नालाय नङा होनोबानो नोंथां दोनथ'नोसै नामा औ दे दे